हेलौ
अ नोंथां मा खालामबाय थादो दा?
अ दं ओरैनो नोंथां नोंलाय?
आंबो ओरैनो दङो। नोंथांजों आं माने मोनसे बाथ्रा सावरायनो थाखायसो नोंथांखौ कल खालामदोंमोन।
अ मा बाथ्रा नोंथां
औ माने मागो मागोनि बागै आं माने नोंथांजों सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हांगोन ना?
औ सावरायजागोन नोंथां। उम।
नोंदा नोंथाङा मागोआव माने मागोखौ मा बायदियै यै खुंङो? बिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नों
औ हागोन नों थाङो अ उम बुंनो थाङोब्ला मागोखौ जोङो मागोनि गिबि सानखालि जों फिथा उनु बेयो नंङा होमबा नोंथां?
फिथा देयो ओमफाय
औ नंगो
अ बिनि अखानायै जोङो जेन'बा ओ फिथा खावनानै बेनि न नानैजों जेनेबा बिदिनो थोगि उनु होयो। बिनि फ्राय बिदिनो बायदिसिना जानाय लोंनाय जायो ना बेदर
उम।
ओ बिनि अनगायैबो जोङो ओ मागो ओ जेनेबा बिब्दिनो जोङो गो गोदोरफोरखौबो खुलुमो उन्दैफोर खौबो मान बावो।
उम
बेनि उनाव आरो उम जों मागोआव जोंनिया बर'फोरनिया मोनसे नेमखान्थि दोङोनालाय भेलागुरु सावनायनि ओ बेनिफ्राय भेलागुरुखौ बानायनो थाखाय जों दुब्लि एबा फोथारनिफ्राय बे नाराफोर बेखौ बुथुमनाय जायो आरो नोंथां
औ औ नंगौ
बे नाराफोरखौ बुथुम ज' खालामनानै जोङो।
उम
ओ से टारिकखालि जों माबा ओ बेखौ खावनाय जायो आरो भेला गुरुखौ बेनिफ्राय बिदिनो जोंनिया जोंनि ओनसोलाव मागोआव उम बिदिनो फोरबो खुंनाय जायो जाय फोरबोआ ओ जेन'बा ओ बेयाव मोसानाय बिदि रोजाबनाय बादायलायनायबो खुङो
उम उम।
ओ बिनिफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि मागो खुङो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ जोंनियाव जोंनि ओनसोलआव उम हा माने मा-मागोनि गिबि सानखालिनो गिबि सान खालि जोङो माने फिथा देयो आरो। संनाय खावनाय बि बेफोरबायदि लाहार फाहार खालामो फिथा देनो देनानै ओमफ्राय हराव सावो आरो फिथाखौ।
औ औ
आव सावो सावनानै भेलागुरु भेलागुरु सावो भेलागुरु बानायो। बेखौ मागोनि एक थारिख। मागोनि एख थारिख खालि सावो आरो बेखौ बेलागुरुखौ ओमफ्राय मा मां एक थारिखनि सिगां जों ने खाना जायो आरो।
औ औ
ने सङै खावै बिदिनो अ दाउ बेदर मा बेफोरजोंनो खाना जायो आरो।
औ औ बेनिफ्राय नोंथां नोंथाङा लास जेन'बा फिथाफोरखौ मा मा माइरंजों खावो
अ। उम फिथाखौथ' मोनथाम जादाव बाहा बानायनाय जायो नालाय मोनसे थावनि मोनसे एनथाब आरो मोनसेया रावदुम थावनि फिथा बानायनो ए अब्लाथाय जोङो माइब्रा माइरंनि गोनांथि जायो।
औ औ
ओं माइब्रा माइरंजों थावनि फिथाखौ बानायनाय जायो आरो।
औ नोंथाङा ओ नोंथा-नोंथाङा फिथा खाव? फेदुबाय नाम नोंथां?
औ आं खावफेरबाय।
औ नोंथां फिथाखो खावनो थाखाय जों गिबियाव मा मा खालामग्रोनांगौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ फिथाखौ खावनो थाखाय जोङो गिबियावनो माने माइरंखौ जोङो सोमना दोनग्रोबाय सानसेया सोमना दोनबाय दे हर हराव सोमबाबो जायो। सानाव फुङावस होमबाबो जायो। औ हराव हरसे सोमना दोनबाय बिनि अखानायै फुङाव ओमफाय देयो आरो
औ
खिजों देयो सोरबा उवालजों देयो सो सोरबा मेचिनफोरजों देयो आरो
न अ
नानै गुन्दै खालामबाय गुन्दै खालामनानै
औ
बेखौ जोङो दैजों गलायो दैजों गलायनानै नायो आरो एसे गोबाव नायो नानानै जों गल गल बानायनानै थावनि फिथाखौ सावनाय जायो आरो।
औ
नोंथाङा मा मा फिथा सावनो रोंगो?
औ आं बिदिनो बुंनो थाङोब्ला ओ टावननि फिथा आरो एन्थाब। आरो बे लावदुम फिथा जे बुङो बेखौ सावनो रोंगौ आरो नोंथां।
औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा लावदुम फिथाखौ माबोरै सावनाय जायो।
अ बिदिथ' गिबियावनो जेनेबा जों बि माइरङाथ' जोंनिया नरमेल माइरं जेनेबा माइब्राफोरजों लावदुम फिथाया जाया। थिक बेबायदिनो लावदुम फिथा सावनो थाखाय जोङो माइरंखौ दैयाव एसे सोमना दोननांगो।
ओम
खांनायनि उनाव एसे गौ थानानै बिदिनो माइरंखौ सुखाङो सुखांनानै दैखो रानो थाखाय फोनानो ओमफ्राय बिदिनो दै रान थांनानै जों दिंखि नङाबा उलार नङाब्ला बे मिचिनफोराव थां थांनायनि उनाव जेन'बा ओ सालिबाय। ओमफाय जेनोबा बेखौ लावदुम फिथाखौ जेनोबा ओम गोबां रोखोमै खावजायो।
औ औ
गरसेबो खावजायो एसे जेरै जोंबो बिदिनो
उम
सिबिंजों सावनो थाखाय सिबिंखौबो फास्स्टावनो एसे एवग्रोना लानांगौ आरो नोंथां साराय गुदुंआव
औ औ
बिनिफ्राय ओ दिंखियाव एसे देख्रेबनानै बेयाव सिनि नङाबा मिथाइ होनानै लावदुम फिथाखौ सावनाय जायो उम लावदुम फिथा बेनि थाखाय जों दै जेनोबा दैहुआव दै लानानै। जों। एसे दैखौ गोदौ होग्रोना लानाय जायो आरो नोंथां मानोना बे ओ दैहुनि दैनि खफ'जोंसो लावदुम फिथाया जायो नालाय
औ ओम।
थ गुदुं खालामनानै बे सायाव जों ओ जेनोबा खुरै नङाबा माइबा मोनसे आगजु लानानै सावनाय जायो आरो थां नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि सावो
जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि बिदिनो सावो आरो।
औ
बेबायदिनो खावो ओम आमफाय नोंथांमोननियाव नोंथाङा
औ
खरनि रा‌- लारु बानायफेरबाय नामा?
औ बानाय फेरबाय नोंथां
औ ओम बेखौ माबोरै बानायनाय जायो?
बानायनो थाखाय जोंनि नारेंखल नांगौ नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ।
न'खरा न'आवनो जुदि नालेंखर दंबा बेखौ बिफांनिफ्राय हानबाय। गैयाबो आरो बायनानै लाबोबाय बिब्दिनो नालेंखर औ मोज मोजाङै दाननानै बिनि बिगुर फोरखौ मोजाङै खारोबाय। बिनिफ्राय जोङो सुरकिबाय बिनिफ्राय आरो जों सारायाव एवना लाबाय बेयाव सिनि होनानै एसे गोबाव एवनांगो नोंथां।
औ औ माने गोबाव एवबासो बिदि बाहाय ला थो लाथा जाबा थाय माने आदथा जाबा थाय होमबासो लारु बानायनो हायोना।
औ नोंगौ नोंथां बिदिनो उनाव लारु खालामबाय।
उम।
बिदिनो लारु खामनानै ओ माबा मोनसे जों आइजेंफोरनाव दोनो आरो। मा होनो नोंथाङा एन्थाब फिथाखौ मोजां मोनो नामा?
औ आं औ आं एनथाब फिथाखौ
अ नोंथाङा माबायदि आदबजों खावो एनथाब फिसाखौ।
एन्थ औ एनथाब फिथाखौ थ' जोङो बेखौबो माने नायो ओ एसे दै होनानै बेखौ सान्द्रियाव नायो आरो। से नायो बेनि उनाव बेनि उनाव बेखौ सा सारायबा टावायाव होयो बेयाव होनानै एसे गुन्दैखौ माने गल खालामनानै एसे गारबाफोरजोंबा माबाजोंबा एसे गुवार खालामो।
औ औ
नानै ओमफाय बेयाव बेनि सायाव जों सिबिं होयो। बे सिबिंजों ओरै माने थननाय बायदि खामनानै जों बेफोरबायदि दिनो बारायनाय
बिनिफ्राय नोंथां एन्थाब फिथाखौ सिबिंजोंल बोनायो ना बेलेग मायाफोर जों बानायजाबावो नोंथां?
बेखौ सिबिंजोल बानाया। गुबुन गुबुन माने गोदै होफानो हायो आरो। जेरै मिथाइ फाय सिनि। बेफोरखौबो होनो हायो सिबिङाव होफानो हायो आरो।
औ।
खावनो हायो।
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव मागो दमासिफोराव ओरैनो मायाफोर ओ जेनेबा बर'फोरा जेनमाबा मायाफोर जेनेबा खानाफोर जायो नामा फोरबो फालियो नामा नोंथां।
मागोनि एक तारिख खालि माने बयबो ज' जानानै माने उन्दै गेदेर
औ।
न'खरनि बयबो ज' जानानै बिदिनो। रंजा बाजायै खाना जानाय जायो आरो। ना, बेदर बायदिसिना संनानै। जयै रंजा बाजा यै बिदिनो खाना जानाय जायो। थारिख खालि ओमफाय गेदेरफोरा आमाव माने गेदेरफोरखौ आरो गेदेरफोरखौ उन्दैफोरा बोर लानाय।
औ औ।
गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ बोर होनाय बेफोरबायदि नियम दं आरो बेफोरखौ। आरो मान बावो आरो। उन्दैफोरा गेदेरखौ मान बावो। बेफोरबायदिनो नियम दोङो। बेबायदिनो खालामो आरो।
उम ओ बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनायखौ बिखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा जोंनिया समाबो जाबाय।
अ दे होमबा नों थां गोजोननाय थाबाय ओम दे।